नोंथां ओरैनो नोङोथाङा मा खालामबाय दं दा?
आङो ओरैनो दं दा नोंथां। नोंथांनि फन हरनाय जाहोनखौबो बुंदो नोंथां मा मोन?
औ नंगौ। ओ आं नोंथांजों माने बैसागोनि बागै आङो एसे सावरायनो होननानैसो आं नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ नंगौ नामा? औ नंगौ नामा नोंथां? अम्ब्लाथ' दे सावरायजागोन दे नोंथां।
औ ओमबा आङो बैसागोनि बागैनो एसे सावरायनानै होनोसै नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै जोङो बैसागोफोरखौ माबायदि खुंनाय जायो। ओरैनो जोंथ' बैसागो होनोब्ला जोङो बेखौ बुंनो हायो। जेरै मो बैसागो आरो मानसि बैसागो बेबायदिखौ जोङो निब बाहागोआव जों राननायखौ जों मोननो हायो जेराव जोङो मोसौ बैसागो होनोब्ला जोङो ए से थारिखाव जोङो मोसौ बैसागोखौ जोङो फालिनाय जायो जेराव जोङो मोसौफोरखौ थुखैनो थाखाय जोङो सिगाङावनो बा सानसे सिगां जोङो बेहाय थाराय दिग्लि जाबस्रिं बायदिसिना जोङो बेखौ बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो सानसे सिगां जेब्ला ओमफाय एक थारिकआ जागोन अब्ला बेहाय जोङो बेहाय लाबावनाय जायो लाव गोथां फान्थाव गोथां हालदै गोथां बेबायदिनो जोंहा थाइगिर बेबायदिनो जोङो बायदिसिना जोङो बेहाय लानाय जायो आरो नोंथां जेब्ला ओमफ्राय बे हानानै दोननाय
हेलौ नोंथां हेलौ हेल' नोंथां हेल' हेल' नोंथां जेबो खोनायनाय जायाखै नोंथां हेलौ हेलौ